हेलौ औ न थां खोनादों
अ नोंथांङा दा खालामगासिनो दंङ?
अह नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दंङ।
अ नोंथांङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायनो हागोन नोंथां फ्रियैनो दंङ।
अम ओ जोंनि ओ धोरोमारि होनोबा औवाखौहाय मा मा बानाय नाय जयु औवा जोंहाय
औऔ
फंनैसो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंहा बर' गामिफ्राव दायो गोबां औवाफोर नुनो मोनो जोंहा औवा जोंनो साग्लोब सारनाय बर' गामिया हाय औ आरो औवाजोंहाय जोंहा गोबां बायदिसिना रोखोमनि मुवा बेसाद आइजें आयलाफोर बानायनो हायो ओ जेरै होनोब्ला बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै जेखाइ खबाइ सेन खखा खाखि औ बायदि खौ जोङो मोननो हायो लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो ओ बर'फोरनि ओ गोदो गोदायनि न'फोर जेरै ओ गासिबो ओ औवाजोंनो बर'फोरा न'फोरखौ बानायनानै लायोमोन जेरै होनोब्ला सों औ आरो जोंनो माने औवानि न' खुन्था औवानि इन्जुर औवानि बेरा बायदि बायदि खामि बायदिसिना बेफोरखौ जोंङो औवाजोंनो गासि बेखौबो न'खौनो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायोमोन आरो दानि बेलायावबो गोबां ओ औवाजोंनो गोबां बायदिसिना जोङो बानायनो हायो आरो गोदोनि दिनाव बेलायावहाय जोङो औवाजों न' बांफोरखौल' बानायामोन जेरैबायदि ओ जोंनि आबाद फोथारावहाय ओ मावनाय जेरै ओ माइ आबाद बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनाय बेफोरबायदियावहाय मोसौ बोरमा बायदिनि फ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंहा बेरा बायदि बायदि होनानै हौवाजोंनो होयोमोन जोंहा बेरा बायदिसिनाफोरखौहाय आरो जेरैबायदि ओ मोसौ गलि दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा बायदि -बायदि बिदि आरो ओ न' खरनि सोरगिदिं बेफोरावहाय जोंहा गासिबो लोगोसेयैनो आरो ओ दंबावो जोंहा ओ औवाखौ जोंहा आ गोबां आ औवाखौ जोंहा बानायनाय एबा माबानायावहाय आ फोनायफ्रावहाय जोंहा जेबो खस्थ' जाया औवाया ओरैनो हारसिङैनो रज'खायो औवाखौ माने ओ गायनानै हो गायनानै होबानो जोंहा हौवाया हारसिंनो रज'खायो एबा थांखायो आरो आरो ओ औवानि ओ गोदो गोदाय औवा खुनु माने गोबां गुबुन-गुबुन औवा दङ जेरै औवा गुबै, औवा थेरे, औवा बुर खा बायदि बायदि आरो जेरै औवाखौ जोङो ओंख्रिबो जायो जेरै होनोब्ला मेवाइ ओंख्रि मेवाइ, मेवाइखौ जोङो औवा बुरखा गिदिरनिफ्राय ओ जायो औवा गिदिर होनो जायखौ आरो औवा मेवाइफोरनिफ्रायबो ओ औवा गुबैफोरनिखौबो सोरबा-सोरबा बिदिनो जायो लोगोसे जोङो ओ औवानिफ्राय जोङो ओंख्रिबो मोनजानाय जायो आरो आरो औ आरो दानि बेलायावबो औवायानो गोबां ओ मोजां मोजां खामानि फ्रय हेफाजाब होगासिनो दङ ओ जेरै होनोब्ला जोङो मोनसे ओ गिदिर गिदिर बिलदिं लुफुंनो थाखाय जोंहा ओ गुदिनिफ्रायनो ओ औवानि गोनांथिखौ नांथारगौ। ओ मानो होनोब्ला जोङो औवा गैयाब्ला ओ बायदियानो जाया माने। बेफोरबायदिनो औवाबायदि माने औवाया ओ जोंना राबा माने मोजाङै गोरा बायदि बेफोरबायदि न' लुफुंनो हानाय आ जायो आरो। गिदिर गिदिर ओ दानि बेलायावहाय गदिर गदिर न' लु सुफुंनो थाखाय जोंनो औवानि जोबोर गोनांथार। बेनि थाखायनो ओ जोंनि औवाया माने ओ जोबोद मोजां खामानियाव हेफाजाब होयो, ओ दानाय लुनायजोंल' ओ नङा लोगोसे गोबां ओ बायदिसिना ओ जिरायग्रा आरांग्रा, सियार, टेबोल, बायदि बायदिफोरखौ जोङो दानि मुगाफ्रावहाय औवाफोरजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जेरै जोङो औवानि ओ औवा नि खोस्लि औवानि ओ जेरै सामस, बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। औवाजोंनो मोजां मोजां ओ साजायनानै जोङो ओ बानायनो हायो। जेरै जोङो औवाजोंहाय जोङो संग्राय, सान्द्रि, गिसिब, आरो गोबां रोखोमनि सान्दांगा आरो दंबावो जोंहा गोबां ओ बेफोरबायदिनो गावनिनो ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो औवाजोंनो ओ बानायनो हायो लोगोसे बेनो ओ जोंनि हारिमुफ्रावहाय बेफोरखौनो ओ जोङो बुंनो हायोदि ओ गोदोनि समावहाय जोंङो औवाजोंनो गोबां संग्राय, सान्द्रि, जेखाइ, खबाय, आरो गोबां रोखोमनि सान्दांगा, ओ खादा, बायदि बायदिफोरखौ जोङो नांगौ बायदियै जोङो बानायनानै लानो हायोमोन। नाथाय बेफोरबायदियाव ओ दानि मुगाफोरावहाय एसे सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों माने बेफोरबायदिजों दानि मुगाफोरावहाय बानायनायखौ जोङो नुला बेनि थाख खायनो माने एसे सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो औ नोंथाङाबो माने नोंसोरनि एरियायावहाय माबायदि ओ औवानि बानायनायफोरा माबायदि सोलायदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो।
औ ओे जोंनि ओनसोलाव होननो थाङोब्ला औवाखौ मोनथाम बा मोन बेफोरबायदिनो गाबनि जो औवा बुरखा जेरै औवा फिसा फिसाखौ औवा थेरे होनदों नोंथाङा औवा गुबै बेफोरबायदिखौनो मोननाय जायो। ओ जोङो औवाखौ होनोब्ला जोङो औवाखौ जोङो दाननानै बिदिनोबो हायो जोङो औवाया जोंनो जोबोद बिथोनावनो मदद खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओ ओ ओ जेरै-जेरै जोंनि बर'नि न'खराव जेखाइ खबाय बा बेफोरबायदिनो सान्द्रि दाला बे संग्राय बेफोरखौ जोङो हेबनानै दोननांगौ जाखायो जोंनो गोनांथि आरो बिनि उनावहाय जोङो नोंथाङा जेरै दा बो होनदों हाबाफोरावहाय जोंनि दोरोङारि हाबाफोराव
औ औ।
लुफुंनो हागोन नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनो टेन्ट हाउस लुनोबाबो जोंनो हाबानि पेन्देल लुनोबाबो जोंनो औवानि गोनांथि नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोंङो औवाखौ मा मा मायो? बाहायो होनोब्ला जोंनो औवाखौ ओ बाथौबो दुमनो हायो औवाजों आरो औवाजोंनो जोंङो बेफोरबायदिनो खुन्था बा जेवरा बेफोरबायदि होनो हायो।
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो जोंङो
औवाजों लेखाबो बानायो जोंङो
औ औ अ लेखा आरो जों जेरै दा बहि लिरो बेफोरबायदिखौबो बानायो
औ औ
ओ औवाखौ जोंनि ओनसोलाव होनो थाङोबा खोबनि न'खरावबो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो औवा दङ आरो बयनिबो न'खरावनो औवाखौ गायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों औवा नङाबा जोङो मोनसे खामानि मावफुंनो हाया। जेरै जोंङो माइ बानो बेखौहाय बावखा होनो नामा नोंथां?
औ औ होनो नोंथां
औ जोंनो बावखानि गोनांथि ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनो मारा नायोब्ला जोंनो उखेननि गोनांथि बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ औ
बिनि अनगायैबो जोंङो जोंङो
मै मै दांगुर
औ बेखौबो बानायनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंङो जेब्ला खोथिया फुयो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो थेंगल जिरनानै बे थेंगलजोंनो खोथियाखौ खानाय जायो। आरो बिनि अन- आरो बिनि अनगायैबो जोंङो ओ जेब्ला माइ हागोन बेखौबो जोंनो दांग्रि सरनो थेंगल नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ
आरो जोंनो माइहुं हुंनोबो जोंनो खुन्थानि गोनांथि बेयावबो औवानिनो खुन्था बानायनो हायो।
औ-औ
जोंनो आबाद फोथारफोरावबो जोंनो जेवरा दुंनो थाखाय औवानि गोनांथि जायो आरो नोंथां।
औ-औ
जोंनो जोंनो औवाया जोबोद मदद खालामो जोंनो गासिबो खामानियावनो औवाखौहाय नाङा बुंजाया आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दा औवानि औवानि बिजिनेसआबो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव खोब नुनो मोनो आरो औवानि बिजिनेस बानायनायखौ।
नंगौ नंगौ-नंगौ ओ औ औ दानि ओ औ दानि मुगाफोरावहाय माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो ओ जेरै थ' होनोब्ला जोंनियाव सोलायनाय होनोब्ला गोदो-गोदाय जोङो न'फोरखौ न' बांफोरखौनो औवानि लुनानै थायोमोन जेरै औवानिनो खुन्था औवानिनो इन्जुर औवानिनो गासैबो गासिबो आरो गोजौआव जोंना थागोन थुरि न' एबा थुरि थायोमोन एबा थोखौ बिलाइनि न' एबा नारानि न' बेफोरबायदि थायोमोन गोदोनि समावहाय नाथाय दायो गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरै दानि मुगाफोरावहायथ' गोबां गासिबो सिमेन्टनि न' अन्थाइ बालानि अन्थाइ बाला आरो सिमेन्ट बेफोरबायदिजों गासिबो बानायग्रा जाजोब्बाय बेनि थाखायनो माने जोङो औवाखौ खौहाय न' बां लुनायाव मावनाय टाइमावल' जोङो खामानियाव जेरै सुंथानाय माथानाय बेफोरबायदियावल' खुन्था दोनाय बेफोरबायदियावल' जोङो औवाखौ बाहायसै आरो औवानि जोङो इन्जुर बायदि बायदि औवाजों बानायजानाय बेफोरखौ जोङो होला बेनि थाखाय माने ओ जोङो सोलायनाय गोदोनिफ्राय दासिमाव सोलायनाय नुदों आरो औवाजोंहाय गोदो न' बां लुनानै थायोमोन नाथाय दायो न' बां लुनायाव जोङो औवाखौ औवा गैयाबानो जाया बेनि थाखायनो औवाखौहाय जोंनो नांथारगौ दायो माने गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ जोङो बे बेखौनो सोलायनाय नुयो औवानि जोङो गोदोनि बायदि संग्राइ सान्द्रि जेखाय खबाइ बायदिफोरखौ जोङो खम नुनो मोनो मोनसै बानाय एबा बानायनो हाग्रा मानसिफ्राबो खम जासै बेनि थाखाय बेयो मोनसे खमि जाबाय आरो दा गोदोनि बायदि न' बां लुनानै औवाजों जोङो न' बां लुनानै थानो थालिया दायो फैबाय इथा ओ बाला अन्थाइ बेफोरबायदि जोङो न' लुनानै थायो औ सोलायनाया बेफोरनो आरो गोदोनिफ्राय दासिम दे होमबा आं गोदा गोजोन्नाय थाबाय होन नाइजों ओ बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै औ औ औ
थारैनो नोंथां
उम